खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा नोंथांनि फन हरनाय जाहोनखौ
फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिफोरा गोदो गोदाय माबोरै रायजो जाबोयोमोन बेनि सोमोन्दै सावरायनो हरदोंमोन हागोनना नोंथां? औ बर'फ्रा गोदो गोदाय माबोरै रायजो जाबोदोंमोन होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोराथ' जोंहा बयबो मिथिखायो गोदोहाय जों बर'फोरा मारै रायजो जायोमोन होनबा दाउ अमा बेबायदि फिनानै आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खाङोमोन नङा होनोबा बे-बेजों लोगोसे गोदोनि सुबुंफोरा मा होननानै बुङोब्ला ओ गावजों गाव बयजोंबो मा गोरोबलायनानै रायजो जाबोयोमोन आरो दा गोदोनि सुबुं फोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव एसेग्राफ माने दावगानाय नङामोनब्लाबो जोंनि बर'फोरा मा गावजों गाव ओ माखासे अनलायनाय मद'द होलाय नाय बेबायदि रायजो जाबोयोमोन आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावल'सो जोंनि बर' हारिया गोदो उनमोन नाथाय जोंहा बर' हारिया गोदो गावनि आंगो गाननाय जोमनाय राव हारिमु धोरोम आसार खान्थि बायदिया दं दंखायोमोन आरो दा जोंनि बर'फोरा गोदोहाय मा ओ बेबायदिनो ज' ज' माबा मोनसे हाबा हुखा मावनायावबो गासैयावबो मा ज' ज' गावजों गाव मदद होलायोमोन आरो जेरै माइ गायनाय हाल एवनाय आरोबाव मा सोरनि गोदोथ' मा जोंनि न'फोरा बांसिन थुरिनि औवानि प्लास्टिकनि बेबायदिसो जायोमोन ना दा बेफोर न'फोरखौ लुलायनाय बेवहाय सावरि बादालि ज' ज' जालाय लायोमोन आरो दा गोदोहाय मा बेफोरबायदि ज' ज' हाबा मानो गोदोहाय माने जोंनि सुबुंफोरा एसेग्राब मानि मा रांखान्थि बिथिङावबो जौगानाय नङामोन नालाय बेनिखायनो जोंहा मा बेबायदि सोरखौबा हाजिरा होनाय बा सोरखौबा माबा मोनसे ओ हाजिरा होनानै मावहोनो बेबायदि हायामोन आरो खायफा खायफा गोनां सुबुंफ्राल' हायोमोन नाथाय बांसिनानो गोदोहाय मा गासिबो मा गोरिब थाखोनिसोमोन आरो बिनिखायनो मा गावजों गाव मदद होलायोमोन माइ गायनायनि बिथिंयावबो दिनैहाय ओ आंनि न'खराव गायोब्ला गाबोन गुबुननि न'खराव गायहैगोन आरो समफोर गुबुननि न'खराव बेबायदि गायलायलायोमोन आरो गावजों गाव फालाब दल बेखौनो मा सावरि बादालि जानाय होनो माने जों जाय गायहोयो बेवहाय मा ओ बै गायनाय सुबुंनिफ्राय जोङो मा रां एबा मुलाम बेसेन लाया आरो जोंङो गावजों गाव मानसियास मानसि मदद होलाय लायो आरो आरोबाव मा खायफा खायफा बेबायदिनो सावरि जानाया मा होनो सावरि जानाय माने ओ जोङो मा जाय सुबुंनि न'खर नखरावहाय जोङो हाबा मावहैगोन खामानि मावहैगोन बे सुबुंनिफ्राय रां लायालासे जों मा ओ जयैनो अनलायनानै खामानि मावहैयो आरो दा जाय न'खरा न'खराव खामानि मावहैदों बे न' खरा मा खालामोमोन बै खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो माखासे अननायजोंहाय मा ओंखाम जाहोनाय बे बायदि हाबाफारि लायोमोन आरो ओंखाम ना बेदर जौ बेबायदि जाहोनाय लोंहोनाय खालामोमोन आरो आरो बिदिनो जोंनि सुबुंफोरा गोदोहाय अनलायनानै खौसेै रायजो जायोमोन आरो दा बे ल' नङा गोदोनि सुबुंफोरा सुबुंफोरनि रायजो जानाया जोबोद खौसेमोन आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनो हायो जों गुबुन न'खराव माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्ला मा ज' ज' थांलायनानै मदद होलायनाय बेबायदि आरो गासिबो खामानिफोरावनो ज' ज' बेावहाय मा समाजनि माखासे खौसेथिया अनलायनाया ओंखारोमोन आरो गोदो बेबायदि हानजा हानजा खामानि मावलायनाय ज' ज' ओंखारलायनायावहाय आरो आरोबाव जोङो गोदोनि रायजो जानायखौ होननानै बुङोब्ला गोदोहाय सुबुंफोरा बांसिन आबादानो गाहायखा मोनना आबाद मावनानै जायोमोन बे आबादफोराव जोंनि बर'फोरा मा माइ आबादानो गाहाय बेनि अनगायैबो माखासे गोरान आबादफोर जेरावहाय माइ गायजाया हाया गोरान बेवहाय माखासे खालामोमोन सबबाय आबादफोर मावो सिबिंफोर मावो बेसरफोर बेबायदि गोबां गोरान आबादफोर फोर मावोमोन आरो थारुन गायनाय बेबायदि बेफोर गासैखौबो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा मावबोयो आरो बेल' नङा गोदोनि सुबुंफोरा माखासे आखाइनि हाबायावबो जोबोद आखा फाखामोन बर' हौवाफोरा मा खालामोमोन जेखाइ खबाइ हेबनानै सानद्रि संद्राय आरोबाव मा नांगोल दाननाय उवाल दाननाय गाहेन बेफोर गासैयावबो मा आखा फाखा बोन आरो दा बेफोरजोंनो जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि गैयामोन नालाय बेजोंनो जिउ खाङोमोन आरो आखाइनि हाबा मावनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ बयबो गासिबो बांसिन न'खरावनो बेबायदि ओ आखा फाखा खाखा नालाय जोङो खायफा ओ जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो मा रां आरजिनानै बे बेदि रायजो खुङोमोन आरो संसार दायोमोन आरो बर' आइजोफोराबो मा खालामोमोन जि दानानै गावनि हौवाखौ समान समान न'खरखौ फोथांनायावहाय ओ नांथाबोमोन आरो जि दानायजोंहाय आरो गोबां बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानैहाय ओ अनलायनानै बेबायदि खौसेयै रायजो जायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो आरोबाव माखासे खालामोमोन। ओ गोदोहाय आरोबाव बेनि अनगायैबो मा ओम ओ बेबायदिनो ना हमनाय साम' खांख्राइ बेफोरबायदि गासै लायनायफोराव वबो आखा फाखामोन मानोबा जेननानै थायामोन आरो बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा ओ फोरनि गेजेराव बांसिन अनलायनाय आरो बांसिन मदद होलायनायखौ नुनानै थाङोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोंनियाव दा बेबायदि एसेग्राब माने ओ नुनो थांलिया मानोबा दा गावबागाव बयबो साख्रि मावनानै ओ गाव गावनि लाइफ दानाय यावहाय गावनि गावनि जिउ खुंनायावहाय बे मुखुब जानानै थाजोब्बाय आरो बेनि गे थाखायनो मा समासाव माखासे मालाबा ओ गावजों गाव मदद होलायनाय थांलायनायाबो खम नुनो थांसै नङा होमबा नों थां दा जोङो दानि मुगायावहाय माखासे फोरबोफोरावल' खौ ओ जोङो गावजों गाव लोगो मोनलायनाय एबा खौसे जालायनाय खौ जोङो नुनो थांसै बिनि अनगायै जों गुबुन हाबाफोरावहाय बेबायदि ज' ज' हानजा हानजा हाबा मावनायखौ नुनो थांला आरो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो ओ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बे होनो जोंनि ओनसोलावबो खिन्थायो आरोना जेनेबा जोंनि बिबौ बिबैफोरनि दिनाव जेनेबा बयबो मा होनो हाबा खेराइफ्राव ज' ज' बयबो हेफाजाब होलायनाय खामानि मावलायनाय ओमफ्राय मा होनो इदिनो गायनाय फुनाय समावबो बिदिनो फाला बदल दिनै बेनाव गायबा गाबोन बेनाव मा होनो सावरि बादालि जालायनाय न' लुबा जेनेबा ज' ज' बयबो मा होनो ज' ओंखारलायनानै जेनेबा हौवाफ्रा न' लुबाय इन्जु दुमबाय फोरबायदि कामानि हिन्जावफोराबो जेनेबा न' लिरनाय फोराव हेफाजाब होयोमोन आरोना ज' ज' मा होनो लिरलाय लायोमोन न'फोर लिरनाय आरो गायनाय फुनायफ्राय गेलेखायो आरो बिदिनो हाबा खेराइफ्रावबो मा होनो बेनाव बिसोरनाव जाबा बयबो मा होनो ज' मा होनो बयनावबो जेनेबा थाखा फैसायाथ' एखबां गैयामोन नालाय बयबो मा होनो बुस्थुफोर बयबो एसे एसे खांलायनानै जाय सोरनाव मा बुस्थु दं इफोरखौ मा होनो हरनानै जोंनिया हाबा खेराइ एबा भजफोरखौबो मा होनो ज' ज' खुंलायोमोन आरोना जेनेबा सोरनावबा माबा होनो सोरनावबा नावबा माइरं थागोन सोरनावबा दालि सोरनावबा जेनेबा गय फाथै बेबादिनो मा होनो सोरनाव बा ना फुख्रियाव नाफोर थाबा बेफोरबायदि मा होनो सोरनावबा दाउफोर थाबा बेफोरबायदिनो मा होनो ज' ज' मा होनो हेफाजाब होलायोमोन आरो ना जोंहा? आरोना मा होनो हाबा खेराइ हुसफोराव आरो जाथि खुरमाफोराथ' मा होनो अनलायखायोमोन ज' ज' मा होनो हरलायखायोमोन बे बायजिनि ओमफाय गासैबो गामिनि समाजनि सुबुंफ्राबो मा खालामो हेफाजाब होलायोमोन आरोना जेनेबा दाथ' बे एफाग्राब नुला बेफोरबायदिखौ मा होनो आरो मा होनो बेफार फालांगि खालामनाय मा होनो हाथाय बाजार फ्रावबो जोंना मा सिगांनि समाव मा जायोमोन जुदि मा होनो एफाग्राबथ' फानलाय बायलायाव गोबां फैसाफोर गैयामोन नालाय बुस्थुफ्राफोरखौ फाननो हायाबा मानसिफ्रा मा होनो गावजों गाव मा होनो बुस्थुफोरखौ सोलायनानै लाबोयोमोन आरोना जेनेबा बिसोरनि नांगौ बुस्थुखौ बिस्राजों सोरनावबा न'आव दंबा सोलायलायनाय हावलाद बिदि खालामलायोमोन आरोना ओमफाय मा होनो गायनाय फुनायफ्रावथ' नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय फाला बदल दिनै बिसिनाव गायबाय गाबोन बिसिनाव गायबाय ओमफ्राय ज' ज' मा होनो सावरि बादालि जालायनाय बिदि जायोमोन आरोना, हौवाफ्राबो जेनेबा बिसिनाव हालौखांबा बि सिनाव हालौहैनाय, बिसिनाव गायखांबाथाय हिनजावफ्राबो बिसिनाव गायहैनाय बेबायदि खालामनाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिन मा जोंना जिउ खुंनाय राहायाथ' जोंना बांसिन आबादानो जाहैबाय आरो आबादफोरनि गेजेराव दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो मा होनो गुबैयै मा होनो आबादखौनो माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरोना माइ आबाद बेनि अनगायैबो जोंनिथिं मा मा गायनाय जायो फाथो, बेसर, दालि ओमफ्राय गोजौ हाफोराव मा गायो सिबिं, थारुन बेफोरबायदि मा होनो आबादफोर मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ फाननानै मा होनो बेफोर नि दामाबो गोदोथ' एफाग्राब दाम मोनामोन ना बेसर दालिफोरावबो ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो होमबाबो बेफोरजों मानसिफ्रा मा खालामोन बेफोरखौनो माइफोरखौबो जेनेबा गोदो मिलफ्राव होआमोन ना । गावबा गाव सौलायनानैसो मा होनो जायोमोन बेबायदिनो अमाफोर फिसिनानै ओमफ्राय फुख्रिखौ नाफोर फिसिनानै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मा होनो मानसिफोरा मा खालामोमोन जिउ खुङोमोन आरोना जोंनि ओनसोलावबो । बेफोरनि अनगायैबो मा गोदोनि सुबुंफोरा मा होनो गोबां आखाइनि हाबाफोर रोङोमोन ना बर' आइजोफो राबो जोंना जि दानाय लुनाय, इन्दि लुनाय बेफोरबायदि हाबा मावोमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो बायदि रोखोमनि मा होनो जिफोराव दख'ना गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावसोरो दानानै लायोमोन गोदोनियाथ दानि बायदि एफाग्राब मा होनो हाथाय बाजाराबो दखना बेफोरबादि मोनामोन नालाय बिसोरो मा होनो हौवाफोऱनोबो गामसाफोर दानानै आर'नाइफोर मा होनो गावसोरनो माबानानै इन्दिफोरनिफ्राय मा होनो खुन्दुं लुनानै बिसोरो मा होनो सिफोर दानानै हौवाफोरनोबो गामसाफोर दानानै होयो आरनाइबो दानानै होयो आरो गावसोरनोबो मा गावसिनि गाननाय दख'नाफोरखौबो जोंना बर' हिनजावफोरानो दानानै लायो । नङा होनबा नोंथां?
औ ।
आरो बेबायदिनो मा होनो हौवाफोरा सेन, जेखाइ, खबाय बेफोरबायदि मा होनो हेबनानै बिसोरखौबो फाननानै मा होनो बिसोरजों मा होनो रांखावरि खामायोमोन आरोना साख्रि बाख्रियाथ' गोदोनि दिनाव इसेबां गैयामोन नालाय आरो मा होनो बेबायदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों आबाद मावनायनि गेजेरजों आरो मा होनो बायदि रोखोमनि मा होनो मैगं थाइगं गायनानै ओमफाय बेफोरखौ मा होनो फाननानै जिव खुंङोमोन आरो ना गोदोनि सुबुंफोरा जोंनिया गोदोथ' मा होनो माइसाबो हाग्रादांङोमोन नंङा होनबा माइफोरखौ मा होनो गोदो मा होनो महनसेफोरावनो थायबा न मा होन्नानै खोनथायोमोन आरो हाफोराबो बांद्राय दाम नंङामोन ना ओंखायनो मा होनो गोदोनि दा मामोन एसे हायावनो आबादा मोजां जायोमोन आरोना । ओमफाय बेबायदिनो एसे एनै हायावनो बिसोर मा होनो बिगसे बिगानै हाफ्रावनो बिसोरो आबाद मावनानै माइफोरखौथ' मा होनो गोदोनिया एसेबांं दानि बायदि फानलायनायबो जायामोन ना । जाखिनि बिसोर गावसोर जानो बि खिनिखौनो मावनानै जायोमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरनि बेसरफोरबो फैयोमोन । फाथो औ एम्फौ फिसिनानैबो जिव खुंङोमोन । आमफाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो दैमाफ्राव मा होनो ना लायनानै ना साम' खांख्राइ गोदोनाथ' दैमाफोराव नाखौ मोनला बायोमोन ना नोंथां आरोबायदिनो मा । मा होनो गय बागानफोर गायनानै बेबायदिनो मा होनो जिउखुङोमोन आरोना । होमबा नोंथां जोंना टाइमाबबो जाबाय ।
औ,
दोनथ'नोसै नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।